औ
बाय नोंथां
नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादोंना?
औ
औ खुलुमबाय नोंथां दे बुंनायसाय नोंथां औ
आं दा मानसिनि बागै बुंनो सानदों ओ मानसिया जाहैबाय जुनाराबो जाग्रा आरो गांसोबो जाग्रा जुनार मानसिया आथिं थोंनै, आखाइ फारनै खोमा फारनै, मेगन थाइनै, खुगा मोनसे गन्थं मोनसे आरो बिसोरनाव खानाय दं। बिसिनाव आखाइ मोन बिसोरा गावसोरनि आखाइ मोननैजों आदार बुथुमनानै आदार बानायनानै बे बेखौ लानो रोंगो। लोगोसेनो बिसोर थाबायनोबो हायो। खारनोबो हायो आरो मानसिया गोबां रोखोमनि जायो। मानसिया मोदोम गेदेरबो जायो मोदोम फिसाबो जायो। आरो खेफाबा हारा गोजाबो जानो हायो मान सिया मानसिनाव बिगुर थायो। मानसिया गावसोर आबाद मावनानै गावसोरनि आदारखौ बुथुमनानै लानो हायो मानसिया बायदिसिना रोखोमनि गोबां बोथोराव बिसोर जाग्रा मुवा लाइफां दंफां गायनानै लायो बिसोर गावसोरनियाव साननो हानाय गोहो दं बिसोरनाव। लोगोसेनो बिसोर गावसोरनि साननो हानाय गोहोजों दिनै जुनारफोरनि बायदि बायदिसिना मोसा मो ओ मोसौ आरो लोगोसेनो सिंहफोरनि बायदि बोलो गैयाबाबो गावसोरनि सोलोजोंनो बिसोर बिसोरनि सायाव दा दावगानानै दं मानसिया दिनै बहुद दावगाबाय लोगोसेनो मानसिया गावजों गाव अनलायनानै थानो रोंगौ लोगोसेनो बिसोर लामाबो दिहुनबाय लोगोसेनो फोरोंसालिबो दिहुनबाय फरायसालिबो दिहुनबाय आरो बिदिनो गावसोरखौबो दावगाहोबाय आरो लोगोसेनो फरायसालियाव फोरोंगिरि महरै जानानैबो इयुन जोलैनि गथ'फोरखौबो बिसोरो फोरोंनानै दावगाहोबाय लोगोसेनो मानसिया गाव लामा हान्थिनो थाखाय बिसोरो गावसोरनो गोबां बायदिसिना रोखोमनि गा रि मथर बानायनानै लाबाय जेराव बिसोर खम समनि गेजेरजोंनो बे जायगानिफ्राय गोबां गोजान जायगासिम खम समनि गेजेरावनो बिसोरो दावगानो हानाय जाबाय समखौ बिसोर मिलायनो रोंनाय जाबाय। आरो लोगोसेनो बिसोरो गोबां
बे दाबसे हादरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादराव थांनोबो बिसोरो ओ जाहाजबो बानायबाय लोगोसेनो बिसोर गोबां रोखोमनि दारिबो बानायबाय दा आं नोंथांखौ बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय लोगोसेनो नोंथाङा मानि बागै बुंनो सानदों बेनि बागै बुंबानो जाबाय बेखिनिखौ आं नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय
गोजोन्थों नोंथां। नोंथां
औ औ औ औ खोनादों नोंथां नोंथांनि खोथाफोरखौ खोनानानै गोजोननाय मोनबाय आं गिबि आं दा फामि बिबारनि सायाव सावरायनो सानदों गिबि गिबि बेयावनो फामे बिबारा दैयाव रज'यो आरो दैयाव बिबार बारो फामे बिबारा गुबुन गाबनि थायो फामे बिबारखौ नुनायाव जोबोर समायना नु आरो फामे बिबारा जेब्ला बारो बेखौ मानसिफोरा नायनानै गोजोननाय मोनो। फामे बिबारखौ जोङो फख्रियावबो मोननो हायो दैमाफोरावबो नुनो मोनो। फामे बिबारा जोङो आर'ज गाबनायफोरावबो बाहायनाय जायो आरो आं दामाबो
फामे बिबारा जोबोद सहाय समायना आरो मुहिनि गोनां जायखौ नुनानै मानसिफोरा गोसो मानसिफोरनि गोसोआ बोलाङो आरो फामि बिबारा मोनसेल' बारा माखासे बारो दा नोंथाङा बेलेग गुबुन आयदानि सायाव सावरायनोबाबो सावरायनो हागोन। नोंथाङा फामि बिबारखौ बुंखांबाय दा बेलेग बुंबावनो सानदोंबा बुंजागोन।
आं दा सैमानि बागै सावरायनो सानदों। सैमाया मासे न'आव फिसिनाय जुनार बेखौ जोङो हाग्रायावबो नुनो थाङो नाथाय जोङो बेखौ न'आव गोबां मानसि आरो गोबां न'खराव नुनो मोनो सैमाखौ जोङो न'नि जुनार हिसाबै फिसिनाय जायो मानो होनबा सैमाया जोंखौ सिखावफोरनिफ्राय रैखा खालामो। सिखावफोरनिफ्राय हाग्रानि जुनारफोरनिफ्राय रैखा खालामनो हायो। आरो सैमाया अराय सम न'खौ बेङो। गथ' गथाय न'आव दोङोब्ला बेखौबो बेंनाय जायो। सैमाया जोबोर अन्थावना सैमाया थोंब्रै आइथिं दङ। आरो खोमा फारनै दङ आरो सैमाखौ बायदि रोखोमनि गाब बाव नुनो मोनो। खायफा सैमाया फाख्रा सिख्रा जायो नाथाय खायफा सैमाया मोनसे गाबनिल' जायो। सैमाया जोबोर अन्थावना सैमाया जो सैमाया खेबसेयावनो माबबा एबा माबबा एबा सयथा फिसा होनो हायो। आमफाय बे आरो बेफोर सैमाफोरखौ नुनानै गोजोननायबो मोनो। सैमाया रायख'बो नोङा आरो सैमानो जोङो ओंखाम होनानैबो फिसिनो हायो। सैमानो जोङो दाउ बेदरबो होनो हायो नाथाय गासै न'खरखौनो नुनो मोनो जे सैमानो बिसोरो ओंखाम जाय न'खराव नोंथाङा बुंदो नोंथां मा सानो सैमानि बागै
सैमायाबो जोबोद समायना जायो नाथाय सैमानियाबो जों मोसौफोरबायदिनो आइथिङा थोंब्रै जायो आरो लानजाय मोनसे थायो। बिसिना खोमाया फारनै मेगना थाइनै आरो गन्थं मोनसे गन्थं'नि गुदुङा मोननै। बिसोर जोबोद गोख्रैनो खारनो हायो। बिसोर गावसोर हरनि समाव गावसोरनि बिसोर सैमाफोरा हाग्रायाव लामायावबो थायो। लोगोसेनो हाग्रायावबो थायो आरो लोगोसेनो बे सैमाखौ जों न'आवबो फिसिनाय जायो सैमाया गोबां रोखोमनि दं सैमाया जाहैबाय गोबां रोखोमनि दं बिसोर बेखौ न'आवबो फिसिनाय जायो आरो न'आव फिसियैबो दं सैमाफोरा गावसोरनि जोथोन लागिरिखौ जोबोद अनो लोगोसेनो बिसोर गोबां खामानियावबो हेफाजाब होयो सोरबाफोर न'आव फिसिनाय मानसिफोरा सैमाखौ न'नि रैखाथिनि थाखाय फिसिनाय जायो। जेराव बिसोर बिसोरनो ओंखाम होयो। जाग्रा आदार बिसोरनि नांगौ बायदि होयो। आरो फिन सैमायाबो बिसोरनि थाखाय हराव सिखाव एबा गुबुन गुबुन जुनारफोरनिफ्राय रैखाथि खालामो। लोगोसेनो सैमाया जायोबो खियोबो। आरो सैमानि हाथायाबो गोलाव गोलाव जायो सैमाया अरोबो। सैमाया आरोबो सैमाया थाबायोबो।
लोगोसेनो आं सैमानि बागै सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आं दा सावरायनो सानदों सोलोंथाइनि बागै दिनै जों गोबां सुबुङानो सोलोंथाइ मोननानै गोबां दावगानो हाबाय। जेराव सोरबाफोर फोरोंगिरि जाबाय सोरबाफोर बुहुमनि बाहेरायाव थांनानैनो आदर खिफिफोरनिफ्राय हाथरखिफोरखौ फरायनाय जाबाय आरो बुहुमनि बायेराव थांनो हानाय जाबाय। मानसिफोरा सोलोंथाइखौ मोननानैनो सोलोंथाइनि गोहोजों दिनै आथिखाल जुगाव बयबो थानो रोंबाय बयबो जानो रोंबाय। रांखान्थिनि बागै
सोलोंथाइखौ जोङो बायदि रोखोम माव बाहायनो हायो। सोलोंथाइखौ जों फोरोंनायाव बाहायनो हायो सोलोंथाइखौ जोङो सोलोंथाइया जोंनो गियान होयो सोलोंथाइनि दारियै जोङो बहुद बायदिसिना रोंनो मोनो। दिनै बुहुमाव गोबां सुबुङा सोलोंथाइ लागासिनो बे सोलोंथाया गासै सुबुंफोरनो जोबोद गियान होदों। आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों बे बुहुमाव थानाय मानसिफोरा जौगानो हादों। ओमफ्राय सोलोंथाइया गासै सुबुंनि थाखाय गोनांथि। मानो होनोबा सोलोंथाइखौ जोङो मालाबाबो नागारनो हाया। आरो बे सोलोंथाइनि जारियैसो जोङो बायदिसिना गोदान गोदान गोदान गोदान मिथिनो मोनो रोंनो मोनो। सासे सुबुङा सोलोंथाइ लाबानो जे बेयो थाखा सावरि मावनो नांगौ बे गोनां नङा। सासे सुबुङा फरायनानै सोलोंथाइ लानानैबो गियान मोननो हायो। आरो सोलोंथाइया सु बुहुद सुबुंखौनो मदद होयो बेपारा-बेपार खालामबाबो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथि आरो सोलोंथाइ थाबासो बेपारानो जा जि खामानियानो मावा मानो। बेफोराव सोलोंथाइया जोबोद मदद होयो। ओमफ्राय नोंथाङा मायबाफोर बुंनो सावरायबावनो सानदों ना नोंथां?
औ नोंथांनि